हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों दे।
ओ आं नोंथां नोंनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं हरनाय जादोंमोन नोंथांनाव। सम दंना?
औ नोंथां दङ दे।
जाबाय जोंनि आबाद मावनायनि सायाव जों दैज्लां मसें बोथोराव ज जों माब मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन दे। मा होनो जोंना दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ बेनिखायनो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुसै आरो नोंथां जोङो माइ आबादखौबो गोबां रोखोमनि मावनायखौ नुयो जोङो माइ आबाद मावनो। थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लि खौ थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय जा गोग्गो माय बेखौबो जोङो दोनखानाय जायो। जायो। नङाब्ला जोङो खायसेखौ बाजाराव मोननाय जा मायज्लि बेखौबो जोङो बायना नै लायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो बे माइज्लिखौ गिबियावनो जोङो बस फाथोनि जा बस्था बेवहाय जोङो सोनानै फुख्रिनि दैयाव सोमनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला सानसे बा साननैनि उनाव बेखौ जोङो बो खांनानै बेखौ जोङो लांदां जायगायाव ओ थालिरनि बिलाइजों नङाब्ला जोङो थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो। जाहाथे माइआ गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हाल जों नङाब्ला ट्रेक्टरजों हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो औ बेखौ हेवखांनानै जा बे गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो बे खौ फोथाराव लांनानै मोजाङै आखायजों सारै सारै फोनाय जायो आरो जाहाथे जोङो फुनायाव जेबो असुबिदा मोनै बायदि बेनि उनाव जेब्ला माइआ दान मोनसे बा दान मोनसे बारो अब्ला जोङो बे माइ खौ आबोर आरोबाव फुफिननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ गायनायनि सिगांबो जोङो फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ। जायो आरो फोमोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय समाव जोङो बांसिन आइजोफोरखौनो गायनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो दानि समाव गोदान मुगानि जा माइ गायनाय मिसिन ओंखार खारदोंना बेजोंबो जोङो खायसेखौ गायनायखौ नुदों आरो खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ जानाय बायदि बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइखौ गायखांनानै स्नि सान बा स्नि सान बारो अब्ला जोंङो माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय बे बेवहाय बायदि रासायनारिक हासार जेरैबायदि इउरिया पटास बेफोरखौबो बाहायनाय नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जा न'खरनिनो बानायनाय हासार ओ गोबोर हासार बेखौबो जोङो होनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो माइफोराव जोङो खायसे खायसे एम्फौफोर जायोब्ला जोङो बेवहाय खायसे मुलिफोरखौबो बाहायनाय नुदों आरो। ओ बेनि उनाव जेब्ला माइआ फिथाइ ओंखारो बा माइआ गोमोन जायो अब्ला जोङो जेरै गोदो खासि लानानै जोङो हायोमोन बिब्दि हुदाया दासिमबो दं आरो जोंङो दानि समाव हौवाफोरजों समानै आइजोफोरखौबो माइ हानो थांनायाव नुदों आरो आरो बेनि अन अनगायैबो जोंङो जा गोदान मुगानि माइ हाग्रा मेसिन एसे खम समावनो जानाय बेखौबो जोंङो खायसेखौ बाहायनायखौ नुयो आरो बेनिउ उनाव जेब्ला माइखौ हाखांनानै जोंङो लाबोयो अब्ला मारान होनाय समावबो जोंङो खायसेखौ जोंङो ओ मोसौ हालिजोंबो होनाय नुदों आरो खायसेखौ तेगथरजों नंङाब्ला खायसेखौ खम समनि गेजेराव जोबनाय बायदि खामानिया ओ जा मेसिन मेसिन ओंखारदों बेजोंबो जोंङो नानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोंङो माइ हाखांनानै बे फोथारखौ ओरैनो दोना लासे बेवहाय जोंङो मटर आबादबो मावनो हायो आरो आरो खायसेखौ जोंङो सबाइ आबादबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां बेनि उनाव जोंङो खायसेखौ मटर आबाद बायदि मावालासिनो जोंङो अ बेसर आबादबो मावनायखौ नुदों आरो बेसर आबादखौबो जोंङो जेरैबायदि माइ आबादखौ मावो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो एसे एखे जायो। बेखौ जोंङो मावनो थाखाय गिबियावनो हाखौ मोजांङै हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जो जोंङो बेसरखौ थांनाय बोसोरफोराव मावदोंमोनब्ला बेखौबो दोनखानाय जायो। नङाब्ला बाजारनिफ्रायबो लाबोनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोंङो बेसोराव गोबां बायदिसिना ओ हासार हासारबा मुलि बाहायनायखौ जोंङो मोनो आरो जोंङो जेब्ला ओ बे बेसरा एसे जौबोयो अब्ला जोंङो बेवहायबो आलादा मलै आरो बेसरा जेब्ला बिबार बारो अब्ला बेवहायबो जोंङो आलादा मुलि होनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव बेसरा जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला बेयावबो फिथाइआ मोजां जानायनि थाखाय बेवहायबो आलादा मुलि होनायखौ जोंङो नुयो आरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला बेसरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो जेरैबायदि जोंङो बेसरनिफ्राय थावबो मोनो जाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंङो बेखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फाबो मोननायखौ नुदों आरो आरो जोंङो बेसरखौबो फाननानै जोंङो खायसेखौ नांगौ जिरादफोरखौबो लानायखौ खौ नुदों आरो जोंङो बेसर साख्रिखौबो ओरैनो गारालासे बेनिफ्राय जोंङो खायसेखौ खारदै बानायनायबो नुदों आरो खायसेखौ आबाद फोथारफोराव जा हालदैफोर गायोब्ला बेवहाय हैनायखौ खौखौबो नुदों आरो हासार महरै नोंथां
औ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ दासान्दि मा मा आबाद मावबाय दङ' नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ।
ओ आबादखौ जोंहा गासै मोननै बोथोराव मावनाय जायो। जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर दैज्लां बोथो बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गुबै ओ आबाद हिसाबै जोङो माइखौनो हमनाय जायो नोंथां।
औ।
बेनि उनावहाय जोंहा माइनि अनगायै दैज्लां बोथोराव जेरै थास'नि आबाद मावो फाथोनि आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोरनि माखासे मैगंफोरनि आबादबो जों मावनाय नुयो मोनो जेरै मैथा ओ जोगोनार खुमब्रा ओ सबायबिमा थाइबें बेफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला अब्ला जोंहा बेसर सिबिं देमसि गुजिथाल आरो कबि दालि मथर लाइ लाफा
बैफोरखौ आलुफोरखौहाय जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो। दा बे आबाद मावनानैनो ओ जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ खुंबोदों दा थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ थास' आबादखौ माबोरै मावो आं नोंथांनि एसे फोरमायनो ओ थास' आबादखौ मावो मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो बोरि हा नांगौ जायो नोंथां। दै हाबनाय जायगायाव थास' आबादा जाया ओ बै हायाव जोंहा बिदिनो ओ नांगौ जखानि ओ जोङो बिसि गुवार जोङो थास' आबादखौ मावगोन बिदिनो बिगासे बिगानै जोंहा जोंहा ओ एवनानै लाग्रोनाय जायों गोदोनि दिनावथ' जों नांग जुंगाल मोसौ जोंङो एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो ट्रेक्टर फोरजों एवनायखौ नुनो मोनसै आरो ट्रेक्टरजों एवबा जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो एवखांनायखौबो नुनो मोनो बा एवनो हायो। बेबायदिनो जोंहा फिनथाम फिनब्रै बिदिनो एवनानै जोंनि जिखि
गायनो लानाय थास' जोलै जों थास'खौ गुबुन गुबुन रोखोमाव मोनो जेरै ओ आबरथा थारुनखौ मोनो फिथा थारुन मोनो थारुन गुबै मोनो ओ आरो बिदिनो माखासे थारुनफोर दङ बेबायदिनो जोङो थारुन जोलै खौ जोङो सिगाङावनो जों सायख'नानै लाखानांगौ आरो बिखौ दाबसे जायगायाव जों जमा दोननानै गाजा बेरहोनाय जायो बिनि उनाव जों गायनांगौ बेबायदिनो जोंहा एवनानै लानाय ओ हाखौहाय नांगोलजों जोङो हाल सिरा बोनानै लानांगौ नोंथां। आलसिरा लानानै ओ बोखांनायनि उनावहाय जोङो थिक जखानि जोंहा एसे ओ हाथ मोनसे बा हाथ मोननै जखा दोननानै जोङो थास' बेदरखौहाय दरसे दरसे दरसे जों आलुफोर गायनाय बायदि गायनानै बेखौहाय जोङो फबनानै दोननाय जायो। खायफाया बिदिनो आलिफोरफोरखौ खानानैबो थास'खौ गायो जिगाबफोर होनानै नानै जाहाथे हाग्रा दुयै बायदि आरो खायफायाथ' बेसर फोनाय समावनो ओ गायफाखानानै बिसोरखौ बेयावनो फोसिननाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा बिदिनो गाव बा गाव ओ सुबिदा बायदियै थास' आबादखौ मावनाय जायो बे बायदिनो जोंहा ओ जायफोरा आलि खोखानानै गाया बिसोरो एसे से ओ थास'आ जेब्ला जौयो एबा देरबोनो हमो बै समावहाय ओ जि खिनि हाग्रा बेफोरखौ जों माइसा दांनानै ओ खदालजोंहाय थास'नि आबा ओ थास'खौ जोङो हा खोनानै होनाय जायो। बे हा खोनायनि गुबै जाहोनानो जादों हा खोनायनि गेजेरजोंसो जोंना थास' बेदरा गिदिर गिदिर देर रो ओ बेबायदिनो जों थास' आबादखौ मावनाय जायो थास' होननानै बुङोब्ला जोंहा गा बुंनो थाङोब्ला गासैबो जाजाजोब बो जेरै बिलाइखौबो जों जायो बिथरायखौ फिफांखौबो जों जायो ओ थास' बेदरखौबो जों जायो आथिंखौबो जायो ओ बुंनो थाङोब्ला गासिबो जा जा जोबो बेबायदिनो
थास' आबादखौहाय जोङो ओ जेब्ला ओ फुनायनि सम जायो अब्ला जों बिखौहाय फुनानै माखासे हाजिराफोर खामलाफोर लानानै जोङो फुनाय जायो ओ बेखौ बेखौ फु नायनि उनावहाय जों फिफांखौ दानस'नानै बिनि माखासे जाबोरफोर बा ओ नाङै जेरै बेनि फिफां सेवनाय बेफोरखौ रोदाफोरखौ जों मोजां सायनानै ज' खालामनाय जायो। बिनि उनाव जोङो ओ दखान बाजारफोराव फानहैनानै बिनि फ्राय जों गोबांथार माखासे मुलाम्फाफोर मोननो हायो बेबायदिनो जों थास स' फोरखौहाय माखासे गोबांथार ओ ना बेदरफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ दैज्लांनि आरो आबाद होननानै बुंबावोब्ला जों फाथो आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो नोंथां ओ फाथो आबादखौहाय जोङो ओ फागुन सैथ्र' दानावहाय जोङो खुबैनाय जायो बे समावहाय जोंहा ओ माइ गायग्रा दुब्लियावबो जों फाथोखौ फोनो हायो मानो होनोब्ला जों फाथोखौ दानखांनायनि उनावसो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो बेखायनो जों फाथोथिलि ओ जिखिनि जों फाथो खुबैगोन जायगा बेव जोङो माइ जायग्रा आ माइ गायग्रा जायगायाव जों बेखौ खुबैनो हायो बेबायदिनो जोंहा नांगौ जखानि जोङो ओ नांगाल बा ट्रेक्टरफोरजों जों एवनानै बेखौ लानांगौ बेनि उनावहाय जोंहा
खायफाया हासार होबाय जाय जायगायाव हासारा एसे खम मिथिंगायारि हासार रासायनारि हासार बेफोरबाय दि हासारखौ होनानै ओ फाथो आबादखौ खुबैयो खुबैखांनायनि उनावहाय जोंहा जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो जों बेराफोर दुमो खायफाया खायफाया ओरैनो दोनो बेबायदिनो जेब्ला फाथो जौैयै जौैयै जौयोबा दाननायनि सम जायो अब्ला जों बेखौहाय ओ खामला हाजिरा होनानै दा दाननाय जायो दानखांनायनि उनाव जों बिनि बिलाइखौ सिरिगार होनो थाखाय साननै सानथाम जोङो ज' दोनथुमनाय जायो बिनि उनाव जोङो फख्रि बा बिलोफ्राव जों बेखौ सो सोमनानै रुइहोनाय जायो जेब्ला सोमनानै बै फाथोआ मोनो अब्ला जों बेखौ आरो खेबसे फिन जों खामला हाजिरा होनानै सुहोफिनांगौ जायो बेखौ सुखांनायनि उनावसो जोंना ओ फाथिनाया आलदा आरो फाथो दुरुङा जोंना आलदा जागोन बे आलदा खालामखांनायनि उन जों फाथिनाखौबो मु था खानानै दाबसे जायगायाव दोनबाय आरो फाथो दुरुंखौबो जोङो ओथ लाबोनानै दा दान्दाफ्राव जों आराम लामफैबाय लामफैखांनायनि उनावहाय जों बि खौहाय ओ सुनानै जों बाजारफ्राव फानहैनाय जायो आरो बेबायदिनो फाथो सेरनायाथ' गोबां जोंनि संसार जानायाव बाहाय जायो जेरै जोङो ओ बेराबो दुमनो हायो इन्जुर दुमनो हायो ओ बा अरजु अरबो जों लगायनो हायो आरो दुरुंजों जोङो ओ फाथो बस्थाफोर जोङो बानायनो हायो बेबायदिनो जोङो दैज्लांनि मावनाय आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो। दा बिदिब्ला नोंथांमोना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाथोंसै नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय